हेलौ?
औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। नोंथां आं आं कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथां नोंथाङा फ्रि दंब्ला नोंथांजों
औ दङ नोंथां थारैनो।
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां थारैनो सावरायजागोन बिदिब्ला।
नोंथां आं दा नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों सम्पद औ दा जों सम्पद होनब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि जोंना सम्पद दङना नोंथां? दा जों मि-मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगायारि सम्पद दं जोंना खनियारि सम्पद बायदिसिना जों सम्पद दङ जेरै मिथिंगायारि जों सम्पद होनबा जोङो बायदि बायदि मिथिंगायाव मोननाय जोङो जेरै बिफां लाइफां बायदि जोङो हाजो हाला बायदि मिथिंगानिफ्रायनो जोङो मोननाय जेरै थाव गोथां थाव बेफोरबायदि सम्पदखौ जों मोनो आरोना नोंथां। दा जों मिथि बेफोरो जोंनि हा जोंनि थांना थानाय जिउआव गोबां हेफाजाब होयो जेरै सम्पदफोरा जेरै जोङो बिफां बिफांखौनो जोङो लायोब्ला जोङो ओ मिथिंगानिनो बे मोनसे सम्पद। दा जों बिफाङाव जोङो जिरायनानै जोबोर माने सान्दुं सान्दुं जाबोला जोङो जिरायनो हायो बिफांनि फ्राय जोङो बायदि रोखोमनि जोङो बानायग्रा जोङो जेरै ओ जोङो न' न'नि जोङो ओ उन्दुग्रा बायदिसिनाखौ जोङो बानायो आरो खिरखि दरजा बायदिसिना जोङो औ दंफांनिफ्रायनो जों बानायो आरोना नोंथां। दा जोङो मिथिंगा मिथिंगानि जोङो सम फद होनबाथ' जोंना गोबां जिब जुनार बायदिसिनायाबो जोंना गोलैयो। दा जोङो जेरै बुंनो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जों दा मिथि आसामनिनो मा थसेल' गं गोनां गान्दा बेबो जोंनि थाखाय मोनसे सम्पद मिथिंगानिनो बे सम्पद। बायदि बायदि जोंना औ नंगौ नोंथां नंगौ दा जोंना बायदि रोखोमनि जोंना सम्पद दङ जेरै गोदोरानो जा जोंना फिसायानो जा जेरै जोंना जों बेफोर सम्पद गैयाब्ला जोङो थांना थानायाव जोबोर गोब्राब जायो आरो नोंथां दा जोङो दा जों बिफां बिफां गैयाब्ला जोङो थांना थानाय जोंनि जिउआव जोङो गोबां खस्थ' मोनगोन ना नोंथां। दा जों बेनिफ्रायनो जोङो बेनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेनखौ लायो आरो बिसोरनो जोङो कार्बन डाइ अक्साइदखौ हगार ह होफिनो बेनिफ्रायनो जोङो बेबायदिनो जोङो थांना थायो आरो नोंथां।
औ नंगौथ' आरो नोंथां।
अ दा नोंथां खनि जोङो सम्पद होनब्लाथ' जोंना खनि खनिआरि सम्पद जोंना जेरै उम अन्थाइ बाला। ना आरो बायदिसिना जोंना थाव थाव जेरै पेट्रल केरासिन बायदिसिना जोङो मोनो आरोना नोंथां। कनि कनियारि सम्पदनिफ्राय जों दा आरो जोङो बायदि दंबावो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां सम्पदनि बागै।
हेल' नोंथां।
औ।